हेल' अ दे बुंनोदां नोंथां औ फ्रियानो ।
अ नोंथाङा आंजों सोलोंथाइनि बागै एसेल सावरायनो हागोन नामा?
अ हागोन दे ।
आथिखालनि सोलोंथाइनि बागै । जेनेबा नोंथांमोननिथिंजाय दा सोलोंथाइया माबायदि सोललिगासिनो दं जेनेबा?
जोंथिंबो मोजाङानो सोलिदों । सोलिनायालाय औ जेनेबा हमना ला बर' मिडियामाबो जौगागासिनो आरो गासिबो दं आरो नोंथां मोनथिंलाय?
जोंथिंबो बिदिनो माने दा मोजाङै सोलिगासिनो दं दा गोदोनि बादि नंला दा ओ फरायसालिफ्राबो गोबां खुलिबाय जेनेबा गोबां मोजां मोजां प्राइभेट स्कुलफोर दं बर' मिडियामनि ।
ओम ओमफ्राय नोंथांमोनसिं बर' मिडियामा बांसिन ना इंलिस मिडयामा बांसिन?
जोंनिथिंथ' बुंनो थाङोबा बर' मिडियामानो बांसिन नोंथां । फ्रायआनो बर' मिडियाम द दङ । मोनफा मोननै इंलिस मिडियामबो दं । थेवबो जों थिं बांसिनानो बर' मिडियाम फरायो आरोखि माने बर' मिडियाम फरायनानैबो मेरला मानसिया साखसेस जाबायना । आरो साक्सेस जानायबो नुनो हाबाय । जेरै फोरोंगिरिफ्रावथ' बुंनांला बर' मिडियामनि । मेला कलेजफ्राव प्रफेसार बायदिसिना जानो हायो जानाय नुनो मोनबाय जेनेबा
ओम नोंथाङाबोथ' बर' मिडियामाव फरायदोंमोन दा?
अ नोंथाङा आंबो बर' मिडियामावनो फरायदोंमोन।
ए
दा नै आंबो बर' मिडियाम फरायनानै दा दिप्ल'मा फरायगासिनो दं आंबो।
दिप्ल'मा ला गासिनो अ उम उम नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा बो जेरै बर' मिडियामाव फरायनानै बोरै बोरै डिप्ल'मा लाहैनो हाखो बोरै जाय जायाखै एडमिसना बेफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा
दिप्ल'मा लानायाथ' जेनेबा आङो ओ बर' मिडियाम फरायबाय ओरै ओ टेनसिम बर' मिडियामसो फरायबाय थाखो जि सिम जेनेबा ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ थाखो जिनै फरायबाय थाखो जिनैआवबो बर' बर' मिडियामथ' नंला थाखो जिनैआव बिनिफ्राय डाइरेक्ट बेयाव ओ जेनेबा इन्ट्रेन्स होनानै
अ अ
प्लमायाव हाबफैबाय जेनेबा बेबादि आरोखि अ नोंथाङालाय नोंथाङालाय दा मा खालायसिनो जेनेबा
उम आंबो दा माबाखौनो लागासिनो आंबो दिप्ल'माखौनो लागासिनो। उम आंनाबो अ आंनाबो आंनाबो बर' मिडियामावनो फराय आङो जेनेबा जिनै आंथ' जिनि थाखो खोनि उनावसो लाफैदों ना। दिप्ल'माखौ आङो जिनै थाखोसिम फरायबाय उम जोंनि जोंनि दा जों गोदान दों नोंथाङाथ सिगां लानाय खोमाना दिप्ल'माखौ उम दानियावथ' जोङो इन्ट्रेन्स होलायलायनांगो जोंना माने पारसेन्टेजखौ नायनानै जोंनिखौ एडमिसन होनाय जादों आरो ना।
अ अ
नों नोंथांमोनथिंलाय ओ जेनेबा नोंथांनि मेगनाव नुनायाव बेसेबां मानसि साकसेस जानाय नुयो जेनेबा सोरबाफोर इन्जिनियार डाक्टारफोर दं नामा नोंसिनिथिंबो।
नुनायाथ' मेरला दङ जेनेबा फोरोंगिरियावथ' गोबाङानो दं आरो जेनेबा बिदि डाक्टरफ्रावबो दङ साफा सानै दं बर' मिडियाम फरायनानै जेनेबा बिदि डाक्टर जानो हानाय इन्जिनियार जानो हानाय। जोंनि खाथि खालायावनो दं आरो खि मेरला दङ। जानो हायो बर' मिडियाम फरायनानैबो बिदि मो जां साक्सेस जानो हायो। जेनेबा बिदि दा फोर फोरोंगिरिफ्रावथ' बुंनांलानो नों मेरला दङ'। जेनेबा कलेजफोरनि लेक्सारारफोर माबाफोर बर' मिडियाम फरायनानै गोबां गिदिर गिदिर मानसि जाबाय आरोखि।
उम
ओमफ्राय नोंथां मोननिथिंजाय माबायदि जेनेबा बर' मिडियाम फरायनानै माबायदि दावगानाय नुनो मोनदों जेनेबा?
जोंथिंबो दावगागासिनो हमना ला जेनेबा सोरबा बांसिनानो माने सोरबा सोरबा सानो आरोना ओम बर' मिडियामा जेनेबाथ' बारा सिगांनि बायदिथ' नंलाना दाथ'। खिन्थु मानसिफ्रा सोरबा सोरबा सानो दाबो बर' मि डियामाव जेनेबा हाबनानै उनावहाय जिनै थाखोनि उनावथ' जेनेबा जोङो बर' मिडियाम मोनला ना।
औ।
जिनै थाखोनि उनाव दा बेनि थाखायनो सोरबा सोरबा जाय फैसा गोनां मानसिफ्रा बिसोरो इंलिस मिडियाम प्राइभेटफ्राव सोसिगोन। ओमफाय जाय गैया बिसोरो बर'आवनो फराय खिन्थु बर'आव फरायनायबो जौगानाय खौ नुनो मोन्दों। जोंनिथिंबो दङ'। इन्जिनियार डाक्टार बिदि दङ' बर' मिडियाम फरायनानैबो।
आजिखालि बर' मिडियामाबो गोबां मोजां मोजां माने ओ स्कुलफोरा फरायसालिफ्रा खुलिबाय आरोखि गोदान प्राइभेट बर' मिडियामाव प्राइभेट आरोखि गोबां मोजां मोजां स्कुल। खुलिबायानो उम। गोबां बेफोरबायदियाव फरायनाबो साक्सेस जानो हायो आरो बर' मिडियामावबो।
ओं नोंथांमोनथिं होनबा बर' मिडियामानो बांसिन ना?
बर' मिडियामानो बांसिन नोंथां जोंनिजों। अ इंलिस मिडियाबो बिदिनो दङ'।थेवबाबो बर' मिडियामा बांसिन आरोखि माने बांसिनानो बर' मिडियाम जोंनिथिंजाय। गासिबो बर' माने मोजां मोजां स्कुल दं नालाय आरो एरै एल पि स्कुलावबो दं आरो प्राइभेट स्कुलफोर दं । बेव गोबांनो बर' मिडियामनि मोजाङानो साक्सेस जायो आरोखि बर' मिडयाम फरायनानैबो साक्सेस जानो हायो आरोखि।
ओम
जौगानो हायो।
ओं
नोंथांमोननिथिं माबा बे बर' मिडियामा बांसिन ना इंलिस मिडियामफ्रा बांसिन जेनेबा?
जोंनिथिं दङ बर'आनो बांसिन मानोना बर' जायगा जाहैबायना।
ओम
बर मेडियाम आंनो बांसिन दङ। दा बेनो आरो माखासे सोरबा सोरबा सानो बर मिडियामाव फरायनानै उनावहाय, जेनेबा जिनै थाखो उनावथ बर मिडिमि डियाम गैया नालाय बिनि थाखाय माने एसे गोब्राब जाहैगोन होन्नानै सोरबा सोरबा इंलिस मिडियामाव सोयो। जाय फैसा दङ बिसोरबो हाबसिगोन। प्राइभेट आव।
बांसिनानो जोंथिंबो बर मिडियामआवनो हाबजुबनाय माने। आरो नोंथ आरो आजिखालियाथ जोङो जेनेबा इन्टारनेटनिजों इन्टारनेटनिजोंबो जोङो फरायनो हायो जेरै ए आइ जों दा बेफोरबायदि एसे बेजोंबो फरायनो हायो हमना ला। बरआनो जा जेनेबा बेयाव जों बर मोनला नालाय इंलिसावबो नों नायनानै माबानो हाबाय आरो। जेनेबा नलेजखौथ जोंबो लानो हायोना। बेखायनो आं सानो आरो दानि मानसि। औ जेनेबा। जाय जाय जुनियर फोरखौ बिदिनो होनो। नोंसोर ए आइ निफ्रायबो फरायनो हागोन मानो हागोन होननानै।
दाथ मोजां सुबिदा फैबायना बर मिडियामफ्रावबो। मोजाङैनो फरायनो हायो बिदिनो। टेक्नलजिजों बिदिनो फरायनो हायो माबा बर मिडियामखौबो।
आरो दाबोथ जोंना ए आइया लासै लासै जाहांगासिनो।
बिदिनो आसथेयैनो
नोंथांमोनथिंबो बर' मिडियामनि मास रफ्रा एसे गोजौ थाखोनि फरायखानायानो खोमा ना?
औ नोथां मेलला बिदिनो फरायनाय दं ओ जेनेबा बर' माबा लानानै बर' मेजरफोर लानानै बिदिनो ओग ग्रेजुवेट जानाय दं मा पि ओइस डि पास दं जेनबा डक्टरेत मोननाय बि दं बर' मिडियाम फरायनानैनो गोबां गोजौ गोजौ थाख नि फोरोंगिरिफोर दङ बर' मिडियामावबो।
ओमफाय नोंथांमोननि गामिफ्रावलाय बेसेबां बेसेबांसो फरायनाय दङ बर' मिडियाम ला बर' मिडियामजों?
जोंनि गामियावथ' बर' मिडियाम फरायनानै बिदिनो पि ओइस डि फरायनाय सानैसो दङ आरो एम ए बि ए पासआथ' मेरला दङ। बर' मिडियाम फरायनानैनो बिथांमोना साख सेस जानो हादों आरोखि। सोरबा कलेजनि माबा लेग सोरबा प्रिनसिपाल जानो हादों। मा बेबादिनो मोजाङानो। नोंथां। नोंथांमोनि जोंबो बिदि मेल्ला साक्सेस जानाय दंना।
ओ दङ बर' मिडियाम फोरायनानो। सोरबा सोरबा है बिराद जाबाय बिराद। जानायनाय।
जाबायना मेरलानो। जानो हायो। माने बर' मिडियामाबो मोजाङानो जाबायनाा दा जेनेबा।
गोबां दावगानो हायो बर' मिडियाम फरायनानैबो। खायफाफ्रा सानो खालि इंलिस मिडियाम। फरायबाल' दावगानो हागोन नामा? नाथाय बिदि नांआ बर' मिडयाम फ बो मेरला सागसेस जानो हायो आरोखि दावगानो हायो। जों मेगनजोंनो नुबुग बाय जोंनिथिंजायनो। गोबां मानसियानो बर' मिडियाम फरायनानै दावगानाय जेनेबा। गिदिर गिदिर माबा जेनबा साकसेस जानो हा नाय नुबोबाय
उम।
नोंथांमोननिथिंबो माने ओ गोबाङानो बिदिसो साक्सेस जानाय नुबाय नोंबो जेनेबा बर' मिडियाम फरायनानै मोजांआनो आरोखि बर' मिडियामाबो
मोजाङानो मानोना बयबो बेजों थ' जेरैबाबोथ जोङो जिनै थाखासिमल'सो फरायना हायो ना बर'खौ ओमफाय इंग्लिसखौबो लांफानाय आं मोजांआनो आरो जेनेबा जोङो जिनै थाखोनि उनावथ' बर' मेडियाम मोनाना खिन्थु जों आरो बर' जानानै गावनि बिमानि रावखौनो फरायनांगौ जाय मोजां आरो फरायबा जिनै थाखासिम दा आजिखालिथ' जिनै थाखोसिमबो दंना? ओ जिनै थाखोसिम फरायदो आराम इंग्लिसखौबो लांफानांगोन आरोना बिनि याव मानोना जोंथ' आरो ओ जिनै थाखोनि उननिफ्रायथ' जों मोनला गिदिर फ' गिदिर माने
जिनै थाखोनि ओ जिनै थाखोनि उनावबो बे एम ए बा बि ए फ्रावबो बर' मेजर लानानै फरायनो हाया आरोखि बर' मे याव बिदिबा नों बर' डिग्रि लाबा आं जेनेबा बेयाव नों उम बर' मेजर लाबा बर' जाजोबो आरोखि बेबायदि आरोखि माने बिदिनो मेला सोरबा सोरबा मेला पास जाखालायबाय बिदिनो ओ बर' मेजर लानानैनो डिग्रि पास खालायबाय मास्टारेर पास खालायबाय पिएसडी डक्टरेड जानो हायोबास माबा मोनहैबाय सोरबा सोरबा बर' मिडियाम फरायना बेबायदि आरोखि
उम नोंथाङा बर' मिडियामाव माबाफोर जेनेबा जौगा नांबावगौ नां बायदि मोनो नामा जेनेबा एसे मा खमि नुयो माने एसे?
जौगानायाथ' थिगैनो जौगादों नाथाय दा माने ओ आथिखालाव नुनो मोनो बर' मिडियाम फरायग्राफोरनिखौ माने ओ बिजाबफोरखौ बांद्राय मोननो थाङा मा थाङा बेबादि एसे खमि नुनो मोनो आरो दा बिजाब बिजाब दिहुनाय फ्रा एसे खमि जानानै दं आरोखि दा बर' मिडियामफोरनियाव लासैनो जागोन जागासिनो जं दं डेभलप जागासिनो दं बिदिनो उनाव आसस्टेयैनो जालांगोन गासिबो
उम।
जौगागासिनो दं दा बर' मिडियामाबो । बिदिनो आरोखि नोंथां
सोलोंग्रायाथ' आरो दा जोंथ' बेलेग बेलेगबो इन्टारनेटजोंबो लानो हायो मा लानो हायो गाव गावनि बयनिफ्रायबो बुलुनांगौ हायो इदिस
आजिखालि नों बिजाबजोंल' सोलोंथाइ लानो हाया नों मेला रोखोमनि सोलोंथाइ जेनेबा अनलाइन सोलोंथाइ लानो हायो आजिखालि ए आइ फोर दं ए आइ फोर दोंबो सोलोंथाइ लानो हायो
उम।
फनफोरजोंबो सोलोंथाइ लानो हायो बेबायदि आरोखि हायो नोंथां गोबाडानो दावगानो हायो आरोखि बर' मिडियाम फरायनानैबो नोंथां
उम। नोंथां मोनथिंबो होनबा सेस बांसिनानो बर' मिडियाम गोजा ना होनबा।
अ नोंथांजों जोंनिजों बर' मिडियामानो बांसिन दं माने बर'नि जायगा जाहैबाय नालाय जेनेबा बर' मिडियामानो बांसिन दङ बर' मिडियामजोंनो बांसिन फरायनो नागिरो आरोखि मानो फरायनो सानो आरोखि बर' मिडियामजों दङ दं मोनफा मोननै इंलिस मिडियाम दं सोरबा सोरबा जाय माहाजोनफोर बेफोर सोयो आरोखि माहाजोन माने माहाजोनफ्राबो बिदिनो जेनेबा बर' मिडियामाव सोयो आरोखि थवबो सोबा सोबा सोयो आरोखि साफा सानै इंलिस मेडियामाव नोंसिनिथिलाय माबादि
जोंनिथिंबो बिदिनो दे होमबा
अ अ नोंथां अ दे दे दे होमबा नोंथां दे